हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ गोजान फुंबिलिनि गाहाम हालायनायखौ गिबियावनो नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हा गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय जाबाय नोंथां।
अ नोंथाङा दासान्दि मोजाङैनो दङ ना?
औ नोंथां दंथ'यो दासान्दि मोजाङैनो।
औ आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांनियाव ओ फंनैसो सों थि सोंनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सोंजागोन।
दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ आं बिदिब्ला सोंथियानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' हारियाव थु अ जों ओ मागो फोरबो फालिनाय खौ जोङो नुनो मोनबो दों गोदोनिफ्रायनो। ओ बे मागो फोरबोखौ फोरबोआ जोंनि बर' हारियाव मा बादियै खुंजायो ओ बेनि सोमोनदै फंनैस सो बुंफोरनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ मागो होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मोनथिखायो बे मोनसे बर'नि ओ एंगारनो हायै मोनसे फोरबो होननानै।
औ
ओ मागो फोरबोयावहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों बर' हारिफोरा ओ गोबां रंजा-बाजायै ओ खाना बा पार्टि जानायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो गोबां बर' ओ बर' माहारियानो ओ मागो बोथोराव मागोनि समावहाय अमा बेदर अमा बुथारनानै ज' ज'यै खाना जानायखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं। मागो होननानै बुङोब्ला ओ मागो होननानै बुङोब्ला खाना जानायल' नङा गोबां रोखोमनि ओ जिरादफोर जानाय जायो जेरैबायाददि होननानै बुङोब्ला फि था फिथा सावनायाथ' मागोनि मोन से नागारना हायै मोनसे बाहागोखा ओ फिथा फिथायाबोथ' गोबां रो खोमनि दं। जेरैबादि होननानै बुङोब्ला लारु फिथा, एनथाब फिथा, सिथाव फिथा, ओ हगुमा फिथा ओ सिबिंनि फिथा ओ गोबां रोखोमनि दं ओ जोंनि बे बर' समाजावहाय बर' समाजावल' नङा गोबां गुबुन गुबुन समा जावबो दं जेरबायदि होननानै बुङो बा एस सामिस ओ एसामिस, राभा, सर'निया बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि हारिफोराबो हाय बे मागोखौ ओ फोर बो मागो फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो मागोआव हाय जों गोदोनिफ्रायनो ओ भेलागुर बानायनायखौ जों नुनो मोनो। मागोनि गिबि सानखालि बे भेलागुरखौ ओ सावनाय खौ जों नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो। बे माग बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि रंजानाय बाजानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला मागोनि नैथि सान नैथि मंगलबाराव जों बर'फोरखौ बाथौ फुजा होनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बे बाथौ फुजायाव गोबां रोखोमनि रं जानाय थायो जेरैबादि बुङोब्ला ओ गामि गफायावहाय गोबां रोख रोखोमनि खेला होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि हाय खारनाय दिरुं बोनाय दाउ हमनाय ओ थिं बुनाय गोबां रोखोमनि रंजाना नायखौ जों नुनो मोनबोदों मागोआवहाय जों गोबां रोखोमनि ओ बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइबो जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आ मागो मागोआवहाय बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आलासि जालायनाय ओ गोबां रोखोमनि ओ आलासि जानाय गोबां दं
औ
बेफोरबायदिनो जों बर' हारिफोरा गोदोनिफ्रायनो मागो फुजाखौहाय मागो फोरबोखौहाय गाजा गोमजायै खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेबादिनो मागोनि ओ नैथि सान बा थामथि सानफोरावहाय गेदेरा उन्दैखौ सनमान होनाय खौबो जों नुनो मोनबोदों बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि ओ फिसा फिसा रंजाथ थाइ फोरबो बा महरै बे मागो फुजाखौबो जों खुंनाय जायो। मागोआवहाय बर'फोरा ओ गुबैयै माइब्रानि जौखौ फिनानै दोननानै लोंनायखौ जों नुनो मोनबोदों माइब्रानि जौ फिनाय होननानै बुङोब्ला बेखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो एमावनि गोनांथि जायो बेनि उनावहाय माइब्रानि माइब्रा माइरंखौ नांगौ जायो बेफोरबायदिनो ओ जा ओ जुमाय गिसि खालामनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनबोदों नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरबादि ओ माबायदि मागो फोरबोखौ ओ खुंनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावबो औ नोंथाङा बुंलांनाय बादि बिदि एखे रोखोमैनो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो
औ
जेरै मागोआवथ' जों बयबो बर'फोरानो ओ फिथा सावनानै जानायखौ एंगारनो हाया बेयो मोनसे बर'नि बा बाहागोखा ओ जोङो बयबो बो न'खर न'खर ओ फिथा सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो मागोआव मागोआव जोङो गोबां रोखोमनि फिथाफोर सावनाय जायो जेरै एन्थाब ओ नालेंखरनि रालु सावो ओ थावनि फिथा सावो आरो औ हुगुमा फिथाइस फि था सावो आरो सिबिं फिथा बायदि बायदि रोखोमनि बायदि फिथा सावना नै जानाय जोङो माागोआव नुनो मो आरो बे फि था सावनानै जानाय नङा गोबां रोखोमनि ओ रंजाथाइ ओ फोरबो फालिथाइफोरबो फालिनाय जों नुनो मोनो मागोआव
औ।
मागोआव जों ओ नैथि मंगलबार ओ बाथौ सान जों फालिनाय जायो। बेखौ जोङो बे नैथि मंगलबार बाथौ सान फालिनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ औ।
बेखौ जोङो दा बे समाव
औ।
खारजों गनाय जानायखौबो जों नुनो मोनबाय। ओ बि दिनो नैथि मंगलबार सानखौ जोंनि बर' गामिफोराव गा सै गामियावनो जोङो बे फालिथाय खौ जों फालिनायखौ नु
औ।
दिनो नैथि मंगलबारखौ खायफा गामियाव ओ सोरबाया ओ सानथाम एबा सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुङो एबा खायफा खायफा गामियाव सानसेल' खायफा गामियाव साननै दि हाबा फारि लानानै नैथि मंगलबार सानखौ खुंलाङो। बिदिनो मागोआव ओ जों ओ गोबां रोखोमनि ओ फोरबो खुंथाइफोर आरो रंजा बाजायै ओ आलासि बाय बाहागिफोरनियाव आलासि जाहैनाय आरो फिथा सावरायनानै जानाय ओ ज' ज' गासैबो ओ रंजा खुसियै ओ सावरि बादालि जालायनायखौ जों
औ औ औ
बिदिनो ओ मागोआव जों गिबियावनो जों मागोआव भेलागुरु सावनायखौ जों नुनो मोनो अ भेलागुरु सावखांनायनि उनाव जो जोङो ओ फिथा सावनायनि हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोनो मागोनि सेथि खालाराव जों गासैबो गावबा गावनि न'खराव बाथौ गुदियाव जों इसोरनाव आर'ज गाबनाय खौ जों नुनो मोनो
औ
बेयाव जों गासैबो उनदै फोरा गेदेरखौ मान होनानै खुलुमो आरो गेदेरफोराबो उनदैफोरखौ औ बोर होनाय एबा मान होनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंनि बर' समाजाव गोबां ओ नेमखान्थि बादि यै मागो ओ फालिथायखौ खुंलांदों आरो गोदोनिफ्रायनो बेखौ खौ खुंबोगासिनो आरो खुंलांजाबाय थागोन होननानै
औ
मिजिं थियो। ओ बेयो मा जौआ जोंनि बर' हारिनि ओ मोनसे गाहायै फोरबो होननानै जोङो सानो आरो।
औ औ।
ओ नोंथाङाबो मागो फोरबोनि सोमोन्दै आरोबाव ओ फंनैसो बुंबावनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। मागो फोरबोआव जों गोदोनिफ्रायनो गोथैसो बावनायखौबो जों नुनो मोनबोदों। ओ गोथैसो बावनाय होननानै बुङो न'खरनि सोरबाफोर बाय बाहागि बा बिमा-बिफा, बिबौ-बिबैफोर थैनाय थायोब्ला बिसोरनोबो जों जिखौ जायो बेखौ खौनो ओ बाउनायखौ खौ जों नुनो मोनबोदों। गोदो-गोदायनिफ्रायनो आबौ आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बे गोथै सि बावनायाबो ओ गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलिगासिनो नो दं।
औ।
ओ गोथैसि बावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जौ जुमायनि गोनांथि जायो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि आबै आबौमोना जौ जुमाय लोंनाय हुदा दंखायोमोन। आरो बे मागो समावबोथ' बिसोरो जोबोर रंजा-बाजायै ओ गामिनि बाय बाहागि फोरजों आलासि फोरजोंहाय लोङोमोन थिग बेफोर बायदिनो बिसोरखौ गोसोखांथियाव बेफोर ओ गो थैसो बावनायखौ जों दिनै सिम बो खालामबाय थायो ओ बे बेफोरबायदिनो जोंनि बैसागुआव जोंनि बे माग गोहा मागोआबो बर' हारियाव बेफोर बायदियैनो गोहोम गो आरो थ' नोंथां होमबा समाबोथ' जोंनिया जानानै थांबाय नोंथांजों गोबां मोजां मोजां बाथ्रा मोनथियैखौ मोनथिनो मोनदों रायज्लायनानै इयुनाव नोंथांजों आरो बेबादिनो रायज्लायबावगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां